नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला जोङो जोंनि बर' आइजो फोरा फिसिनाय लाथा एम्फौनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां थारैनो हागोन।
औ औ ओम लाथा एम्फौखौथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिखायोमोन नालाय नोंथां ओ जोङो लाथा एम्फौखौ जेरै जोङो फिसिनोबा औ गिबियावनो जोङो फिथोब बेखौ जोङो ओ जेरै गलाफोरनिफ्राय जोङो नङाबा बे गुबुननिफ्राय जों सोलिलाबनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बिजिजों खुन्दुंङाव जोङो सोनानै बेखौ जोङो जेरै बेखौ जोङो आलायना दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो सोख्रि महर मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ जेरै हियाव जोङो सिथाब होनानै दोनो जेरै जो जोला बासिनानै आरो बेनि उनाव बियो बिदै फिसा फिसा जायो आरो नोंथां बे बिदैया बिनिया ओ सिथाबनानै थाखायो जाख जख्ला जख्ला आरो नोंथां बेखौ जोङो काकसाव जेरै काकस गुफुराव जोङो बोन जोङो बोननानै दोननाय जायो आरो नोंथां कागसाव बिनि उनाव बियो फिसा फिसा एम्फौ महर मोनो आरो नोंथां बे बिदैनिफ्राय बिनि उनाव जों बेखौ बो सियाव जेरै हियावनो दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बेयो इन्दि बिलाइ गोरलै खिलि दाननायखौ जों बेनो होनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला बियो फिसा एम्फौ नालाय नोंथां गोरा बिलाइ जानो हाया। बेनिखायनो जोङो गोरलै खिलि दाननाय बिलाइखौ बेनो होनाय जायो आरोथां बियो बिनि उनाव एसे देरोब्ला जों बिनो जेरै इन्दि बिलाइ गोरा खारुं खारं बिलाइ थालु बिलाइखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बियो ओ गुस्लायो आरो नोंथां एसे देरलायबाय गुस्लायबाय गुस्लाय लायबाय आरो बेनि उनाव बेयो जेरै जों बेखौ गिदिर जाबाथाय जेरै औवानि औवानि जेरै दान्दा गायनानै जोङो इन्दि बिलाइखौ जोङो मुथा जेरै आरुंजों खानानै जों बेखौ इन्दि बिलाइखौ सुनानै जेरै हि लामनाय रखम जोङो बे इन्दि बिलाइखौ जोङो दान्दायाव होनाय जायो आरो नोंथां खाथबनानै । बिनि उनाव बियो आस खौ जोङो गाहायाव जोङो हिखौ खाना होनाय जायो आरो जेरै दखना सुरिफोरखौ जोङो ओ खानानै होनाय जायो बिनि उनाव जोङो बे एम्फौनि जेरै खि हासुद बेखौ जोङो साफा खालामबाय साफा खालामना होबाय थानाय जायो आरो नोंथां। आसा एम्फौखौ लाथा एम्फौखौ दोननो थाखाय जोंनो ओ गुबुन मोनसे न' नांखागो आरो नोंथां जबोद लेथ्रा जायो नालाय बिनि नावसं बिया अ जेरै ए गोबां जोङो बेनो बिलाइ होनो गोनां जायो आरो नोंथां। दसेनो दसेनो बियो गोबां जायो आरो। बिनि उनाव जोङो जेरै बियो गोमोन फैनो जायो अब्लाथाय बियो जेरै बे जेरै बिनिया खि हासुदै एसे खम जायो। बिनि उनाव आरो जेरै बिलाइखौ जाया जायो आरो इन्दि बिलाइखौ ज बोरै आदारखौ एसे खमायो आरो नोंथां जानायखौ बिनि उनाव बियो साखि दावखोलांबाय थागोन आरो बिनि उनाव बिनि महराबो एसे आलादा जाखायो आरो जेरै जेरै लाथा एम्फौ जेरै मनिया जेरै खायमा स्रो स्रो जाखायो बिनि उनाव बियो मोनदोंब्ला बिनिया गोमोरे रे जाखायो आरो नों बिनियाव मोनसे जेरै जोङो खोमायाव लायोबा स्रब स्रब बिदि सोदोब फैयो आरो नोंथां गोमोना अब्लानो बेखौ जोङो जेरै फिथोब थोबनो जाबाय होननानै जेरै औवा बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ गोरान बेयाव जोङो हादायाव दोननानै बे बे लाथा एम्फौखौ जोङो दोननायसो हायो आरो नोंथां, बे माबायाव मा होनो? खादायाव जेरै बियो गावनि खुगाजोंनो जेरै फिथोबखौ थोबगोन आरो नोंथां। बेनि उनाव जों बेखौ गोबां बेसेनावनो फाननो हायो आरो बेनि बेसेनाबो गोबां नालाय नोंथां जेरै जों बेखौ जोंनिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्र्रि जेरै अनलाजोंबो जोङो जानो हायो बेखौ बिनि उनाव जोङो थास' बिथ'रि बेजोंबो जोङो जानाय जायो बिनि उनाव बेखौ जोङो ओरैनोबो एवनानै जानाय जायो आरो नोंथां, बेनि उनाव जोङो बे फिथोब थोबोबा बे फिथोब सिंनिया आरो आलदा महर लाबावो आरो जेरै थावख्रि जायो जेरै बिनि महरा एसे गो्जा पाइपनि जायो आरो नोंथां बे फिथोब सिंनिया बेनि उनाव जोङो बे फिथोबखौ बिजिरनानै बेखौ बहननाय जायो नोंथां। बेनि उनाव जों बेखौ आरोबाव गलाफोराव जेरै गामिफोरावबो जानो थाखाय गोबां सुबुङानो जेरै बायनाय जायो आरो नोंथां। बेनि बेसेनाबो गोबां आरो बेनि उनाव जोङो बिनि फिथोबखौबो जोङो जेरै सि जों दानाय जायो आरो नोंथां सोरै जों बेखौ सि दानोबा गिबियावनो जों बेखौ आ जेरै सदा होनानै जोङो बेखौ रुग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जेरै थावख्रि गन जेरै जों रुग्रोखांनानै बेखौ आरो बोखांनानै दोननाय जायो आरो नोंसोर सानथामसो फोररायनाय जायो। बेनि उनाव जोङो आरो दैयाव सोमनानै बेखौ थावख्रि गनाव सोनानै थावख्रिखौ जोङो फिदिं बिदिं नायदाव नायदाव थावख्रि लुनाय जायो आरो नोंथा खुन्दुं बहननाय जायो। बिनि उनाव जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ हेसान सोंनानै सि दानाय जायो जेरै इन्दि इन्दि सि बे हो बेखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो जेरै समाय समायना रमायना जेरै बर'नि आगर होननानै जेरै आ जेरै बिसोरो दिंखिया बिलाइ आगर, हाजो आगर, फारौ मेगन, दाउसा मोख्रेब आगर थाइगिर बिबार बिनि उनाव आरो ओ गोबां जोंनि बर'नि आगर होनानै गावनि आखाइजोंनो बर' आइजोफोरा दानाय जायो आरो इन्दि जिखौ आरो बिनि बेसेनाबो गोबां आरो नोंथां जेरै इन्दि सिनि ओ दखना बिनि उनाव आरो फास्रा बेनि बेसेनाबो दासिम गोबां आरो। बेखौ आरो एसे खम बिबांनिबो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ मानो होनोब्ला बेखौ जोङो ओ जेरै लाथा एम्फौनिफ्रायसो मोनो नालाय नों नोंथां आरो लाथा एम्फौखौ फिसिनाया गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथां। जेरै बेनो थाब थाबनो आदार नांगौ जायो नालाय जेरै इन्दि बिलाइ आरो खारुं बिलाइ बेफोरखौ जोङो नागिरनांगौ जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो ओ बेनि फिथोबजोंनो जोंनि बर'नि जेरै दख'ना थावसि बेखौ मोननाय जायो आरो। बेनि ओ इन्दि सि बेखौ मोननाय जायो आरो इन्दि सिनि महरा एसे जेरै गोमोरे रे गुफुर बिदि जायो आरो नोंथां । अ। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? नोंथांमोननि ओनसोलावबो लाथा एम्फौ फि जानांगौ जानो हागौ नोंथां।
औ थारैनो हागोन नोंथां । जोंनि जायगायावबो दासिमबो लाथा एमफौ फिसिनायखौ नुनो मोनो। दा गोदो गोदाय न'खरफ्रोमबो फियोमोन ना मायो बेखौथ' मिथिला, नाथाय दा जोङो न'खर सोरनि गामिफ्राव नायोब्ला खायफा खाय फा न'खरफोरखौल' जोङो लाथा एम्फौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा जोङो जोंनि सरासनस्रा आइजो माहारि फोराथ' गोबां बायदिसिना खामानिफोराव मुखुब जासै। बेनिखायनो गोबां आइजोफोरा जोंनिया लाथा एम्फौखौ फिसिनो खायसेया सोलाबब्ला दा जोङो नुयो अब्लाबो जोङो जोंनि गामिनि आबैमोनखौ जोङो बिलाइ खानो फैनाय नुयो, बिलाइ नागिर फैनाय नुयो। दा बिसोर खौ जोङो ओ लाथा एम्फौ फिसिनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो आरो। दा बिसोरो लाथा एम्फौखौ ओ फिनो थाखाय गिबियावनो ओ गिबियावनो बिसोरो बिसोरनि दाउदैखौ बुथुमग्रोना लायो, लाथा एम्फौनि सिखिरिनिफ्राय मोननाय लाथा एम्फौनि बिदै बेखौ औ बिसोरो बुथुमना लायो। बेनि उनाव
औ नोंगौ नोंथां।
बेखौ बिसोरो से दानसिमसो हालदै दोनोना बेयो माने सोलायलाङो आरो माबायाव मा होनो एसे फिसा
औ नोंगौ नोंथां ।
बेयो माने से दान नङा माने सप्तासे सप्तानैसोनि उनावनो बेयो सोलिलांनो जानांगौ आं इसेबां मोनथिया माने
आं एसेबां माने गोसोआव गैला न'आवबो माने एसेबां फिसिनाय जाया नालाय। बेनिफ्राय बेयो से दानसोनि उनाव माने फिथोब खायो जां बेयो। बेनिफ्राय फिथोब खानानै बेनि सिङाव लाथा एम्फौआ थासिगोन, बेनिफ्राय जोंना बायजोआव
औ।
जोंनिया बिनिया फिथोबा जासिगोन, दा बे फिथोबाबो नोंथाङा बुंनाय बायदि गोबां बेसेन गोसा बे फिथोबनिफ्राय बानायनाय सि जोमफोरा जोबोर बेसेन जायो आरो। गोबां बेसेननि जायो। दा बे फिथोबफोरनिफ्राय जोङो सिफोर बानायनाय होनना बुङोब्ला जों दा गोबां बिबाङाव जोङो आर'नाइ गस्ला बायदि खौ जों बानायनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय जों आर'नाइफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो।
औ।
बेनिफ्राय बेनिफ्राय बे इन्दि इन्दिनि इन्दिजोंनो बानायजानाय दख'नाखौ जोङो दख'ना थावसि होनना बुङो नामा नोंथ नोंथां आं बेखौ माने नोंथांनिफ्राय खोनानानै मोजां मोनबाय माने आं इसिबां माने मा होनो सांग्रां नङामोन बेखौ लानानै। दा बेनिफ्राय जोंनियाथ' बे ला फिथ सिथोबनिफ्राय जोंनिया
खुन्दुं बानायनायनि राहाफोरा गोदो गोदाय जोंहा थावख्रोबनायजों जों गोबां बाहायोमोन मानोना जों जोंनिया गोबां मेचिनफोर गैयामोन नालाय दाथ' जोंनिया बे थावख्रि लुनाय आदबजों गोबाङानो बाहायला जानांगौ आदबखौ बे आदब खौ जोंनिया मेचिन फैबाय नालाय जोंनिया थाब थाबैनो जानांगौ खामानिफोरा दा जोंनिया समफोराबो एसेबां थोस्लाबला नालाय सुबुंफोरना बेनिखायनो जोङो मेसिनफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायखौ। दा बेनिफ्राय जों सिफोरखौबो बांसिनै जों मेचिनजों बानायनाय नुनो मोनो। गोदो गोदाय जोंना न' न' हिसानसालि थाजोबोमोन साफ्रोमबो एसे सिख्ला साफ्रोमबो हिनजाव मानसिफ्रा सि दानो रोंजोबगौमोन। गोदो गोदाय आरो सि दानो रोङाब्ला हाबा लाङा होनलायनाय नेम दंलाय मोननो। आदुंगारि होनना बुङो मोननो नाथाय दानि जुग थ' मेचिन फैबाय नालाय मेसिनानो गासैखौबो मावजोबोबायदि जाहैबाय जोंनिया समफ्राबो थोस्लाबला नालाय सि दानायफोराबो एसेबां जोङो नुनो मोनलिया। जोङो खायफा खायफाखौल' नुसै जोङो जोंनि आ दैमा दैखौल'सो नुसै जोङो सि दानाय दा बिनिफ्राय जोङो जोङो लाथा एम्फौखौ नायहरबावोब्ला बिथिं- फिथोब होबायब्लाथाय एम्फौआ आरो बेनिफ्राय जोंना लाथा एम्फौआ जोंनियाव गोबां मोजां मोजां ओंख्रिबो जाहैबावबाय। जों लाथा एम्फौखौ ओरैनोबो एवनानै जानो हायो बेनिफ्राय जोङो लाथा फौ आरो बायदि सिंग्रि मिखि बायदि मैगंफोर जों जानो हायो। बेनिफ्राय जों मैथा बायदिफोरजोंबो जायो बेनिफ्राय जोङो गोबां माने लगाय मोनदेर जानो हायो आरो लाथा एम्फौखौ। ओंख्रि जोबोर गोथाव जायो बे ओंख्रि एम्फौजों संनाय ओंख्रिया दा जोङो गोथां मैगं थाइगंफोरजोंबो लाथा एम्फौखौ संनानै जानो हायो। जेरै जोङो जारि बिलाइफोरजोंबो संना जानो हायो लाथा एम्फौखौ नाथाय जों खायफे खायसे खायसे सुबुंफोरखौ जोङो लाथा खौ जोङो जानो हायैखौ नुनो मोनो आरो बिसोरो खायफा खायफाया जाया जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेरावनो नुयो जोङो खायफा खायफाया खायफा खायफाया जोबोद मोजां मोनो दा बिदिनोसै आरो दा जोंना नथाङा समाबबो जाथ'बाय जोङो उनाव लोगो हफिन्थिगोन जों दिनै रायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै गोजोन्थों नोंथां ।
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम ।